खोनाबाय?
औ खोनाबा।
हेल'
औ खोनाबाय खोनाबाय।
खोनादोंना खोनायाखै जाखो?
खोनाबायलै
थाबाय आरो बेखारनो
खोना आं नोंनिखौ गासिनो आंनिखौ खोनादोंना खोनाखै?
खोनादों।
बा
दालाय माथो खोनादों ओमफ्राय नों दहायलाय माथो जि दोरोद लांनांगौ जाखो रायलायनाया।
आं दखानाव थां-थांफादोंमोनलै नै माबाम मोनजों दिलिपमोनजों।
बेखौनो रायलायनो होनखाबाय गावनो दसेनो दोरोदलांबाय ओरैनो बेखार जायाखै होनबा दाननानै।
उम दाबो जेबो नङा दा हरफिनगोन।
उम। ओमफ्राय देरहा बोखोना जेनबो
उम उम। उम। अबहाय दं? अबहाय दं?
मायाव लामायाव दं। कालबाराव जिरायना दं।
दै
ओ देरहाबोखोना जेनबोखो होनदां?
ओय मा थ्रायबेगाराव जेनबोबाय। खोनाबाय?
उम।
थ्रायबेगाराव जेनबाय।
मानसियानो लाब गैखाथारा।
हेलौ।
उम। मानसियानो लाब गैखा थारा बिगुर।
फ्रानो जायाबालाय बुब्था जानायानो गरसेया मोजां हाब्बानो जाबायमोन।
उम आतसा थायबें बेगर।
मोनबोथारगौमोन देरहायानो।
ओमफाय मानो मोनासै?
उमहु।
अहाय होन्दोमोन? हेलौ। खोनायाखै? हेलौ। मारै जा
नो। हा?
उम माथो इपफा गोबाव सिरि।
जुन गावनो सिरि नेट नाङिबादि।
गावनो सिरि थादों आं रायज्लायबाय थादों हेलौ आरो हेलौ होनगासिनो आङो।
उम। नोंनिखो खोना फैयाखैमोनबा।
ए। ओमफ्राय दा खोनाबाय।
उम।
उम।
जा-जाखांखोना ना माखो ओमफाय ओंखामा?
अहाय दं ओनदों हा?
जाखांखोना ना माखो होन्दां ओंखामखौ। हेल'। जायालै बिजों। फाग्ला मा जानांगौ जाखो। बेबायदिजोंहाय
आमफ्राय खोनागोना खोनायाखै होनदों दा?
एफाराव गोबाव गोबावजों खोनायो ओमफाय।
आंनासो नेट नांदोना नाङाखै?
थगायलै मेरा
बिनोथ' मोनाबाथाय नांनो नागिरा लामायाव ओंखारबासो नाङो।
उम है फाग्लासो।
गोथैसो जोंथि टावार मोनसे लाबो थारनांसिगोन होमबासो जागोन।
ओम।
अखा हाना दै देराखै?
देराखैजाबाय नोंलाय दहाय नुखायाखै होमबा?
देरसिनबावदों नंदां।
दै लोमा लोमा लामा लोमलायनायखौ नुयाखै लामा।
उम।
दैयानो उसिफाव
दासो देरबोगासिनो। आरो दा मोनायाव अखा हाबावबा देरसिन बावगोन।
सानजाहा देनजार एम्बु गाबबाय। फाग्ला।
हा
सानजाहा देनजार एम्बु गाबबाय
बेनि लामायाव जोंथिं गाबदोन
जोंनियाव गैया‌ नैबेयाव दाख्लैनिफ्रायनो दै दंखायो नालाय जोंथिं
अम
सोर सोर दं दालाय हा
हारसिं हारसिंसो
ओमफ्राय मा होननो नागिरा नों
ओमफ्राय दहाय माव सारा फैगोनना फैयाखै होनदों
अहा अबिथिं जाय
अफिसार फैनो
अमहो फैयाखै फैयाखैलै
फैयाखै अम
बेखार थालांनाय जों मिथिबाय
गोबाव थालाङा जुनालि मोनहा
सिं थादोंमोन उम साला देरथासिम थादोंमोन आं मिथिबाय दुइथासिम दुइथासिम थादोंमोन जोंनिया
ओरैनो बेखार बिसोर थाबाय थाबाय आरो।
ओ फैयासै फैयासै होनबाय दसे थानानै जों थांनानै। खान्थाल जाबाय माबाय। जोङो जनो।
ओरैनो होनबा ओंखाम उखैलायनाय थाबाय आरो नोंसोर?
उम उदै सालायदों खान्थाल जानानै।
हा?
खान्थाल जाना उदै सालायदोंलै उनावसो होनबाय जा फाग्ला। फैलानो दिनै होननाय।
मा? हेल'। मा खोनानो मोनो। आं मानो खोनायाखैब्रा? मोजां खोनायाखैलै ओम।
आगोममोनना खान्थाला बिसां बुरा दं होनदों? ल'।